हेलौ
औे हेल
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ
मोजां खोनायाखै नोंथां मोजां खोनायाखै नोंथां माने नेदा औ सावरायनो हागोन नोंथां नोंथां माने निदास्ल' नामा एसे नोंथां रायज्लायनायखौ मोजां खोनायाखै माने औ मोजां खोनाबाय दे दा
औ थ' आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथाङा खोनादोंना हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ बे आयदायानो जाबाय जायगा जायगायारि राव हेल'
औ औ नों
औ जोंना बर' रावाबो गोबां गोबां आलादा आलादा जायो नङा होमबा नोंथां जायगा लानानै जायगा
औ नंगौ
औ बेबायदिनो जायगा लायै जायगा जोंना रायलायनाया बेलेग जायो बेबायदिनो जोङो दिनै बेनि सायाव सावरायगोन नोंथांमोननि बेबायदि नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा राव रायज्लायो जेनेबा जोंनि बर'आनो जेनेबा गोबां ज जायगा लानाय जायगा जेरै ओमफ्राय मा मा राव दंमोनलाय जोंना बे लिरनाय रावखौ गवालपारिया ओमफ्राय माग्राबो दङ नङा होमबा बेबायदिनो नोंसिनि ओनसोलाव मा मा राव रायज्लायो
जोंनियावथ' ओरैनो औ हागोन नोंथां जोंनावथ' जोंनावथ' ओरैनो बर'आ बर'खौनो बांसिन दंहोनजायो बर'फोरखौ माने बर' रावजों रायलायग्रा मानसि सुबुंफोरखौ बांसिन दंहोनजायो जोंनिखै ओं बां दङबां एसामिस एसामिस दङ सानजारि ओमफ्रायो नेपालि साावथाल एफोर एफोरखौ माने एफोर राव रायलायग्रा सुबुंफोरखौ नुनो मोनोमा नुनो मोनो आरो ओ आरो बाङालि बाङालि ना बांगालखौ मा होनो बाङालि बाङालि ना मा होनो बे रायलायनायबो दं आरो माने औ। ओमफ्राय अनेक इदि राव रायलायग्रा जोंनि जों माने नुनो मोनो आरो बांसिन इदि रायलायनाय खोनायो। माने जायगा लानानैसो जायगा आरो गावबागाव
औ।
नि ओ धोरोम गान्नाय-जोमनाय आलदा आलदा जानायोना रायलायनायाबो जेनेबा ओ बेनि बेनि गाननाया धोरोमा राय गाननाय धोरोम रायज्लायनाय बेफोरबायदि जुदाबानो बिनि रायलायनायफोराबो मानि आलदा आलदा जुदा जुदा आरो। बुंनो बुंनो थाङोबा जों बर'फोरखौ बांसिन रायलायो आरो ब आरो जोंनि इदिनो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रायला गुबुन गुबुन जायगायाव थांनोबा जों बर'ल' सोलिया माने जोङो इंलिस हिन्दी बेफोरखौ बांसिन नांगौ आरो जे। ओ जोंनि इदि जायगायावथ' बेफोरखौ बांसिनानो नुनो मोना नालाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगा गोजान गोजान। बेफोरावसो रायलायनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने जोङो बेफोर रावखौ सोलोंनो थाखाय बेफोर रावखौ जोङो रोंनो सोलोंनो जोङो बेलेग जाय बेलेग जायगायाव थाङोब्ला जों बेफोरबायदि रावखौ जोङो रोंबोनो हायो आरो। बांसिनानोथ' जोङो जोंनि जायगायाव थायोबा बर' बेफोरखौनो रायलायो। ओरैनो गामिनि खाथि खालायाव थायोबा एसामिस, नेपालि बेफोरखौ माने खोनाबाय थायाबा जों बेफोरो रायलायनाय रावफोरखौ जों एसे रोंनो हायो आरो माने एसोरनिफ्राय रोंना लानो हायो। बिदिनो सोलोंना लानो हायो आरोना। औ नोंथां ओमफाय जेनेबा जोङो जोंनि रावखौबो सोरबा सोर सोलोंनो थाखाय जोंनिफ्राय जोंनिफ्राय सोलों जोंनिफ्राय माने बिदि सोलोंनानै लांनो हागोन बेफोर बेफोरखौ मोन जों नुनो हायो आरो जों माने ओ इदि नुबाय दं आरो जोङो जेरै बेलेग रावखौ सोलोंनो थाखायबो एसामिसफोर रायलायनो थाखायबो जों एसामिसफोरजों औ इदिनो रायलायनायखौ सोलोंनांगोन आरो। माखौ मा होनो माने मा बुंनाय जायो मा खालामोबा मा जायो। बिसोरनि आरो एसामिस एसामिसफोरनियावबो माने बेलेग बेलेग ओ गावसिनि गाननाय गाननायाबो बिसिना आलदा ना धोरोमाबो आलदा। अ आरो बिनि जानायफोराबो माखासे बिसोरनिजों मिलाया आरोना। बां जा दङ जोंनाव बांसिन ओ जायगा एसे खाथि खा। खाथि खालायाव दं आरो माने जोंनि जायगायाव एसामिस इदि नुनो मोनो आरो ना। बो जोंनि खाथियाव जोंनिजों एसे नां थाबनायानो एसामिस इखौ नुनो मोनो आरो माने जेरै ओ बिसोर बिसोरजों थाद'बाय थायोबा बिसोरजों रायलायबाय थायोबा जों बिसोरनि बेसै एसामिस राव बेखौ जों रोंनो हागोन आरो जुदि बिसोरबो जोंनि रावखौनो रोंनो थाखाय बा जेरै जोंजों रायलायदाव रायलायदाव जेरै गावसिनि रोंनांगौखौ जुदि माबाफोर बो बुजियाबा जोंनाव सोंना लायोबा बिसोरबो जोंनि जोंनि रावखौ जों सोलोंना लानो हायो आरोना।
औ
जों आ ओ आरो जिहेथु इदिनो ओम बेलेगाव था बेलेगाव थांनो थाखायथ' जोङो इंलिस हिन्दी बेफोरखौ नांथारगोन जोङो गोजान गोजानाव थांनानै फरायहैनाय फरायनानै फरायनानै जुदि ओ फरायनोबो जोङो बिदि इंलिस हिन्दी बेफोरखौ रोंथानाय एसामिस बेफोरखौ रोंथानाया गोनांथिथार आरो ना? बर'जों बर' रोंनानैथ' गासिबो इदि माबाजोबनो हाया नालाय बर'जोंथ' गासिबो जाजोबा नालाय। औ रोंनाया ओ बेफोरखौ सोलों बेफोरखौ जोङो जेरै गोजान गोजान फरायना बेरायनो थाङोबा जोङो बेफोरबायदि रावखौ रोंथारनांगोन आरो ना? ओ बेफोरबायदि रावखौ रों रों ओ जेरै बेफोरनि बिसोर जायगायाव थानानै जों बिसोरनि गाननाय जानाय धोरोम बेफोरखौ मिथिबोयो आरो ना बेलेग जेरै जोङो बेयाव थांनाय बिसोरनि रायज्लायनाय थानाय जाय आरो बिसोरनि थानाय रायज्लायनाय जो जों थायो गामि एरियायाव बिसोर थायो टाउन गिदिर गिदिर एरियाायाव जोंनि माने थानाय जायगाया आलदा आलदा जायो आरो ना गुबुन गुबुन जायो।
औ औ
औ ओम नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा माने नोंसिनि जायगायाव ओ बांसिन माबायदि रायलायो ओ बबे रावा बांसिन सोलियो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां थ' जोंनि जायगायावबो बिदिनो गुबुन राव होनोब्ला बेबायदिनो ओ एसामिसफोराबो थाबाय ओमफ्राय बांसिन जोंनियावहाय बर'आनो जोंना मोननै मोनथाम दङ आरो ना? जेनेबा बर'आबो आलादा आलादा थायोना जेरै जोंना जोंनि खाथियाव बे दैखं खोलेरारि राव जेरै ओ सरास जोङो ओरैनो माग्रा बुङो नङा ओमबा बे ओ बिसोरनि राव रायज्लायनाय जेनेबा ओ खायसेखौ जोङो आलादा खोनायो आरो बेफोरो जोंनाव दङ। बेथ' बेनिनो बेनिनो माखासे आङो बेखौ फोरमायनो सानदों जेनेबा माबा ओ गुबुन गुबुन बुङो जेरै ओ माबाखौ जेनेबा बाथ्राफोरा जेनेबा मोनसे बेलेग जायो आरो ओ बहा थाङोखौ माबाव हाङो इफोरबायदि इसे एखे एख के आरोना जेनेबा रायलायनाया आलादा जायो किन्तु ओमफ्राय ओंखामखौ एखाम होनो एफोरबायदि आर
औ
ओमफाय बेबायदिनो गोबां दङ ओ जेनेबा जायगा जायगा लायै जायगा जोंना राव रावज्लायनाया बेलेग बेलेग जायो नङा ओमबा? बिदिनो जोंनियावहाय बिदिनो सेनफोरखौ ओ ओ खोनि बुङो। सेनखौ खोनि बुङो आरो ओमफ्राय इदिनो बायदिसिना दङ जे जेखौ जोङो सानफ्रोमबो खोनानो मोनो आरोना बिसोरनिफ्राय जेनेबा हारसाफ्राथ' थाबाय जेनेबा गुबुन राव रायज्लायग्राफ्रा जोंनिनो बर' माखासे बर'फ्राबो गुबुन गुबुन रायज्लायनायखौ जो जों नुनो मोनो आरो जेनेबा ओ मोनसे रावनि जेनेबा बे एसामिसफोरनियाबो गुबुन गुबुन था बे नङा होमबा रायज्लायनाय रावफ्रा बिसोर एसामिस एबा गु बेलेग बेलेग जायो गुबुन गुबुन जायो बेफोरबायदिनो जोंनाबो बर'फ्राबो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेनेबा सार्जारिफोरना बेक जालायबाय दैखुन खलारिफोरना लिक जालायबाय बेबायदिनो
औ।
मो मोसौखौ मोखौ होननानै बुङो नङा होमबा?
औ
औ बेबायदिनो गोबां दङ गोबां राव दङ जेनेबा दैखौथ' दैखौनो बुंबाय ओमफ्राय फोथारखौ फाथार होननानै बुङो जोङो थह बेबायदिनो बिफांखौ दंफां होननानै बुंबाय दन्थ'फोर बे इदिनो आरो गोबां दङ। जिथुनाखि ओ एमावखौ नोंसिनिथिं मा बुङो?
एमावखौ जेनिखुइ एमावनो होनो।
औ अबेथिंबा मोनसे बेलेग राव रायज्लाय रायज्लायो नामा बे एम आावखौ माबा मोनसे बुंबावोमोन आरो एमावखौ आरो आमफ्राय बेबादिनो बोरमाफोरखौथ' बोरमा बुंला बुरमा होनसिगोनलाय ओमफ्राय मोसौखौ मोखौ होनसिगोन बेफोरबायदिनो आरो। ओमफ्राय सागंखौ दालि खाथाखौ जेनेबा खुथुर निबारि होनसलाय बेफोरबायदि आरो खोस्लिखौ गारबा होनसलाय। बेफोरजों गोबां दं आर ना। जायखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया नोंथां समाबो जाबाय नोंथां बिदिब्ला दोनथ'नोसै। नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम। औ दे।